हेलौ नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों
औ दा बे समाव नोंथांजों बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि ओ सबाय ओंख्रिनि सायावहाय नोंथांजों सावरायनायाव कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां
औ दा सबाय ओंख्रिखौहाय माबोरै सङो? आङो नोंथांनिफ्रायनो ओ एसे मिथिनो लुबैबाय बा नोंथाङानो फोरमाय हरग्रोदो दे।
हेलौ नोंथां
हेल'
औ
ओ बर'फोरनि दोरोङारि सबाय ओंख्रि
औ
होननानै सबाय ओंख्रि होनोब्लाथ'
औ
ओ सबाय ओंख्रिखौ माने गिबियाव एवग्रोनानै लायो।
औ
एसे एवफ्रामनानै लायो माने एवफ्रामनानै उनाव
औ
उवाल बा उवालफोर उवालाव देनानै बा बथलजों हुख्रेमनानै लाग्रोयो। बिनि उनाव दैयाव सोमनानै दोनो।
औ
सो-सोमना दोनखांनायनि उनाव बोखांनानै सुनानै थौबा साराय सारायफो सारायाव होनानै सबायखौ खारै खारै होनानै एसे खारै होनानै रुग्रोनानै लाग्रोनाय जायो।
औ
बेनि उनाव सबाय उम माबाया रुनाया मो-मोनोबा मोनखांनायनि उनाव बेखौ खांनानै जोंनि एरियायाव आरोना बिदि सङो। सबायखौ रुखांनानै उनाव सारायखौ सुनानै सारायाव सारायखौ अराव जाहोनफिननानै थाव सेरनानै सामब्राम पियास बा बानलुफोर होनानै सेरनानै सबाय ओंख्रिखौ होस'नो बेनि उनाव ओ
हेलौ नोंथां।
हेलौ
औ खोनाबाय दं दे बुं।
उम ओमफ्राय सबाय ओंख्रिजों लोगोसे बेदरफोर होफायोब्ला बेदरखौ सबाय दाउ बा ना बेफोरखौ होफायोबा बेफोरखौ एक्सट्रा एवनानै बे सबाय ओंख्रि रुनायाव होनानै सङो। बेनि उनाव मोनबाथाय गंगार दुन्दिया बा दुन्दिया बेफोरखौ होनाय जायो। ओ नोंथांनि जायगायाव माबायदि सबायाइ ओंख्रिखौ सङो बेनि सोमोन्दै खिथाहरफिनदो नोंथाङा
औ औ दा सबायाइ ओंख्रिखौ नोंथांनि ओनसोलावहाय माबोरै सङो। बेखौ आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय जे सबायखौ जोङो नंगौ। सबाया जोंना बर'फोरनि दोरोङारि मोनसे जानो गोथाव ओंख्रि बा आंथ' बिराद गोथाव मोनखायो आरो दा हबा नोंथांनिसिम नोंथांनिफ्राय आं मिथिनो मोननानै नों थांनो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय बे समाव दा नोंथांनि सोंनाय बायदियै दा सबायाइ ओंख्रिखौ जोंनि ओनसोलावहाय माबोरै सङो होननानै बुङोब्ला जोङो सबाय सबाय होननाय लोगो लोगो जोंहा सबायखौ जों बबेनिफ्राय मोनो। दा जोङो सबायखौ गिबियावहाय जोङो फोथार दुब्लिफोराव जोङो बेखौ फोयो बेखौ फोनायनि उनाव जेब्ला बियो देरनानै जेब्ला बिनि फिथाइया रानानै जेब्ला मोन गोन अब्ला जों बेखौ फुना लाबोनानै न'आव दोनफैयो बा बबेबा दुब्लि फोथाराव जोङो जमा खालामनानै दोनो बेबायदिनो बेखौहाय जोङो मोजांहाय फोराननानै सान्दुंवाहाय मोजां फोराननानै बेखौ मारा नानाय जायो बा बा एसे एनै सबाय फोनायफोरबा बेखौहाय जोङो ओ थखनफोरजोंहायनो बुख्रुबनानै बेखौहाय जोङो सबायखौ दिहुननानै लाबोनाय जायो। थिग दा जोङो बेबायदिनो सबायखौ जोङो मोननो हायो दा सबायखौ जोङो ओंख्रियाव माबोरै सङो होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव बा जोंनियाव सबायखौहाय जोङो गिबियावहाय बेखौ नोंथांनि बुंनाय बायदिनो जोङो एवग्रोनानै लायो एसे एवग्रोनानै बा ओमफ्रायो एवखाङोब्लाहाय बेखौ एसे गुसु जाहोनानै जों बेखौ खामफ्लायाव बा बबेबा दाब्ला बेबायदिनो बाथामबा थगथा बेबायदि गुवार जायगायावहाय जोङो बथलजों होख्रेमनाय जायो बथलजों होख्रेमखांनायनि उनाव बेखौ जोङो उवालावहाय देनाय जायो देनायनि उनाव बेखौ जों दैयाव सोमो नोंथांनि बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो एखेरोमो एखोमैनो संनाय जायो। थिग बेबायदिनो बिनि उनावहाय बेखौ सबाय ओंख्रिखौ जोङो गिबियाव रुना ला ग्रोयो खारै एसे होनानै जोङो ग्लब ग्लब गोदौनाय दैयावहाय जोङो सबायखौ होसननानै जोङो बे खौ रुनानै लायो खारै एसे होनानै बिनि उनाव जेब्ला सबाया रुयो बेखौ जोङो सागंजों मिस मिस मिस मिस सानानै बा दुखु दुखु खालामनानै जोङो सबायखौ लाग्रोयो गिबियाव थिग बेबायदिनो सबायखौहाय गोथावसिन खालामनो थाखाय ओ ना एबा दाउ एबा अमा गोरान अमा बेफोरबाय दिजों जोङो संनानै जानो हायो। बिनि गेजेराव आङो गोथावसिन मोनो होनोब्ला सबायजों दाउजों आरो अमा गोरानखौबो गोबां गोथाव मोनखायो आङो अमा गोरानजों संबाबो जोबोद गोथाव जायो दा जोंनि जायगायावहाय बि दिनो सङो अमा गोरानजों दाउजों थिग बेबायदिनो आरो ओमफ्राय जेब्ला जोङो सबायखौ जोङो रुखांनानै जेब्ला बेखौ सागं साखांनानै दोनो बिनि उनाव ओ साराय गंसेयाव जोङो थाव सेरनोसै आरो थाव सेरनानै जोङो बेदर होस'नोब्ला जोङो बा दाउ होयोब्ला जोङो दाउखौ मोजाङै एवथ्रमसिगोन बेवहायनो जि नांगौ जोङो ओ सोरनिफ्राय होसिगोन जोङो मस्ला बेबायदिनो संख्रि हालदै हाइजें बानलु इलासिं दालसिं गुलमरिस इलासि बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि गोथाव जाहोनो थाखाय जों मस्लाखौहाय बेदराव होसिगोन बेदराबो ओरैबायदि मोदोमफ्रु जाबोगोन होमबाना। जेब्ला बे मोदोमफ्रु मोदोमनाय फैबाय एसे गोथावनो आरो दसे एवखांनायनि उनाव बे बेखौहाय जोङो बै सबाय रुनानै दोननायखौ जों बेहाय होसिगोन आरो होसनसिगोन बे सारायाव ओमफाय थिग बेबायदिनो जोंहा ओमफ्राय बेखौ एसे जब होसिगोन जफां जफांबाथाय जोङो मा आ गंगार दुन्दिया होननाय थायो जोंनि बर'फोरनि ओ थोरसि सुग्रा बेबायदिनो दंखल गुदि बा उसुं गोदा बैफोर जायगाफोराव जों बेखौ मोननाय जायो गंगार दुन्दियाखौ बेखौ एसे गोरलै गोरलैखौ हाना ला लाबोनानै सुनानै बेखौ जोङो मिस मिस हानानै गंगार दुन्दियाखौ बावहोयोब्ला जोबोद गोथाव मोदोमो आरो थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावहाय सबायखौहाय जोङो बेफोरबायदि ओंख्रि जानाय नुनो मोनो। बा जोंनि जायगायाव बा जोंनि गामि बा आंनि न'खर बेफोरबायदि ओंख्रि संनानै जायो आरो आरो सबाय ओंख्रिखौ जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि गामियाव सबाय ओंख्रि गोजा होननाय खोनानो मोननाय नङा आरो सबायजों दाउ नङाबा सबायजों अमा गोरान नङाबा सबायजों ना सबाय होनबाथाय जोंना सबाइ गोजाखौ जानायखौ खोनाया आरो जोंनि ओनसोलाव दा जोंनि ओनसोलाव सबाय ओंख्रिखौ बेबायदि जायो नोंथां दा नोंथाङा सबाइ ओंख्रिनि सायाव माबाफोर फोरमायनो हायो हायो ब्ला बा फोरमायबावोबा फोरमायनो हागोन नोंथां।
हेलौ नोंथां
औ औ
नोंथांनि नोंथां मोननि ओनसोलाव बा जायगायाव नोंसिनि ओ सबाय ओंख्रि संनायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथां
होमबा नोंथां बेखिनियावनो समाबो जाबाय दोनथ'नोसै।
औ औ दे नोंथां।